औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा
नोंथां
अ जोङो माने फननि थाखाय होनदों फन हरदोंमोन आङो जानबुंनि थाखाय अ अ माने जोंनि फननि थाखाय
हा-हा नोंथांनिखौ आं बारा मोजां खोनायाखै
औ
बा मा मा बिदिनो बुंलायमोन
माने आं नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै आरोना जोबोद माने हारला खोनादों नोंथांनिफ्राय आङो
दा माने हेलौ दा खोनादोंना अ अ मान होनदों जों नाय जों फन इउस खालामनो दा उदै गथ'फोराबो फन इउस खालामो बा उदैनिफ्राय देरसिन जों कनफारेन्स खालामो गासैबो मानसिफोरा दे जों फन खाय दा सापस थिनाय फनखौल' बुंनो थांबाथाय खावसेखै मोजां खावसेखै हामा दा जोङो फनखौ माबायदि इउ खालामनाया बेटार जागोन बे बुसथुखौ आं माने माने खलिखौ आलादों मालाय
अ माने आं फोरमायना होनांगौ आरोना नोंथां
औ औ फोरमायनो होलाय माने फननि थाखाय
औ माने फनाथ' जोंनि थाखाय
फारसेथिं मोजां फारसेथिं हामा नङा नङा होमबा जोङो जे जोङो मोजाङै बाहायोबा फना जोंनि थाखाय मोजाङानो जुदि जोङो गाज्रि नोजोरै नायोबोला बा गाज्रियै बाहायोबोला जोंनि थाखाय मबाइला गाज्रि आरोना जों आङो आङो मोजांखौ मोजांखौ माने एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथांनो मोजाङा मा औ औ बे ओ मबाइलखौ जोङो जेरैहाय मोजाङै हिसाबै बाहायोबोला मबाइलाहाय जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होयो। मानो होनबोला मबाइलानो जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्स होननानै जोङो सानना लायो आरोना जोंनि बे दैलि लाइफवहाय मानो मबाइल गैयाबा जोंनि लाइफ आ माने जेबोयानो गैया होननाय यानो जाहैबाय मानो होनबोला मबाइलनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां हेफाजाब खौ मोननो हायो आरो ओ ओम जोङो जेनेबा जोङो अबाव अबबा थाङो। बोला अबाबबा जोङो जुदि जोङो गारि मोनाबोला आरोबा जोङो बबेबा जायगाफोरखौ जुदि जोङो मोनथियाबोला जोङो मबाइलावहाय एप एप दोङ ना जेरै उबार बा रेपिड' होननाय जोङो बे बेफोर माने डाउनल खालामनानै जुदि जोङो बुकिं खालामोला जोङो बेबायदि जायगा जागा सिनाय मोननि लकेसन मिथियै आरो बेबादिनो ओ बास मोनै जायगाफोरनिफ्राय जोङो माने
ओ थांनो हायो आरो ना ओ ओ ओ ओ औ औ औ मानो होनबोला बे जोंनि थाखाय मोनसे हेल्पफुल जाहैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोङो जों स्टुडेन्टफोरनि लाइफयावहाय जुदि जोङो माबा मोनसे एन्सारखौ रों जाबाथाय जोङो बे बादिनो ओम माबा मबाइलफोरावहाय सोंहरोब्ला नानै जेनेबा जेपिथिया जोंनि थाखाय माने एकदम हेल्पफुल जानानै फैबायना जोबोद हेल्प खालामो बेयो जोंनि स्टुडेन्ट लाइफवहाय माने होनबा जुदि जोङो मबेबा मोनसे कुइसनखौ बुजियाखैबा बा मबेबा मोनसे जोङो ओ ओ सब्दखौ बुजियाखैबा जोङो बे एखौहाय जुदि जोङो एखौहाय इक्फप्लेन खालामनो होयोबाथाय बे जोंनोहाय माने फुर फुरा माने इजि इजि लेंगुवेज बा इजि ववेआवहाय बेयो जोंनो माने एक्सप्लेन खालामनानै होयो आरोना । जायनि थाखाय जों स्टुदेन्टफोरनि थाखाय माने जोबोद माने हेल्पफुल बा जोंखौ जोबोद हेफाजाब खालामबाय जोङो माने जोंनियाव जेबो जोंनियाव जुदि माने एसे माने बिसि रोंगौथि गैयाबाबो बे जोंखौ माने एसे स्मार्ट खालामना होबाय आरो ना जोंनि थाखाय जोबोद मोजां औ औ औ बेबायदिनो जोंनि थाखाय जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाहैबाय बियो मोनसे मोजां मोजां जाहैबाय आरो बेजोंनो लोगो गोसे बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ मबेअबा जायगाफोराव थाङोब्ला जों जेनेबा फैसाफोरखौ आखाइफोराव जुदि फैसाफोराव आखाइफोराव जुदि आखाइफोराव जुदि फैसाफोरखौ जोङो बा बेगफोराव जुदि जोङो फैसाफोरखौ बुरजा बुरजा लानानै थाङोबा सिखावफोरा जोंनि फैसाखौ खावखायो नङा हबा नोंथां औ औ गोद दिनि दिनावथ' बेबादिनो बेबादिनो मबाइल गैयि टाइमावहाय जुदि जोङो आखाइफोरखौ आखाइ फोराव फैसाफोरखौ बुरजा बुरजा लाङोबाथाय जोंनि फैसाफोरखौ सिखावफोरा खावोमोन नाथाय दायो जोंनियावहाय जि पे गुगोल पे इ ओ बेबायदिनो ओ पेटिएम बेफोरबायदि एप फोरा हायनायनि थाखाय अनलाइन पेमेन्ट जानानै थाखाय दायो जोंनियावहाय आखाइफोरावबो जोङो फैसा लायाबाबो जायो जोङो बेबा- दिनो मबाइलफोराव लानानै थांनो हायो मानो होनबोला बियो जोंनि औ जोङो जोङो बेफोरखौ मबाइलावनो पे खालामनो हायो नङा होमबा नों थां दा दानि जुगावथ' औ उम बे बेबादिनो जोङो मबाइलनिफ्राय माने हेफाजाबफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो मबाइल फोरावहाय गेम फोरफोरखौ गेलेनानैहाय जोङो गोबां रांफोरखौबो आरजिनो हायो मानो होनो ब्ला जोङो औ जोङो ओरैनो फ्रि टाइमाव जुदि जोङो गेमफोरखौ गेलेयोबाथ' जोंनि थाखायबो मोजां जाहैबाय। औ सोलोंनाय सोलोंथाइ लानायावबो जोबोद मोजां मानो होनोब- जोङो मबेबा मोनसे लेंगुवेजखौ रोङाखैबा मबेबा मोनसे फासाखौ रोङाखैबा जोङो मानि इउटुबावनो जो सोलोंनो हायो । हायो बा जोङो प्ले सटर फोराव माने एपफोरखौ सोनानै बा जोङो इंलिस बा करियान भाषा बा जापानिस भाषाफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोजां जाहैबाय मानो होनब्ला जोङो मबाइल गैयामोनब्ला जोंनि खिनियाव बेसेबां खिनि माने रोंगौथि बा नलेजाबबो जोंनियाव थानाय नङामोन आरो ना नोंथां ‌। बेबायदिनो मबाइलाहाय जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावहाय मबाइला जोंखौ जोबोद माने गोब्राबनिफ्राय माने इजियाव लाबोबाय होननानै आं सानो आरोना । माने गोदोनि दिनावथ' जेनेबा मबाइल गैयाबाथ' माने जोबोद खस्थ' जायोमोन जोबोद माने जोंनि थाखाय जोबोद माने माने जोबोद गोब्राबानो जायोमोन आरोना जोंनि जिउआवहाय सोलिनो माने दाइ जोङो सासेनिफ्राय माने गुबुन सासे जों रायज्लायनोबाथ' जोङो माने दसेनो माने नों जेनेबा औ नाम्बारफोरखौ होनानैहाय जोङो फनफोरखौ लाराय हरनो हायो बेबायदिनो जोङो थानो हायो आरो जों वाटसाप बा फेसबुक फोरावहाय जोङो मेसेसबो गेलेलायनो हा हायो आरो जोङो सिनाय मोनै मानसिफोरखौ जोङो फेसबुकफोरावहाय जोङो फ्रेन्ड रुकेश हरनानै जोङो बिजोंहाय कानेक्सन थाबाय थानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ बिदिनो लकेसन लकेसन फोरजों हरनो हा लकेसन फोरजों हरनो हालायो बिदिनो जो सपरचेरि महाबा जोङो मालाबा जों बहा बेरायनो थांबाथाय सोरनावबाफोर लोगो बा फ्रेंफोरनोबो जोङो लकेसन मोनसे हरनानै जोङो उमुग जायगायाव दों होननानै जों लकेसन हरनानै जोङो नायगिर नो हायो आरोना जि फि एस दङ दा खौ जोङो फननि दारैनो बिदिनो जों बुहुत हेल्प मोनदों जों फननि दारै नङा होमबा लाय बिदिनो जुदि फनखौ जों जुदि मोजाङाव बाहायबा मोजां हामाव बाहायबा नाथाय फनाबो बहुत हामा नङा होमबा लाय
औ औ औ नंगौ नोंथां आरो आरो जोङो जोङो मबेलजोंहाय मबेलजोंहाय जोङो नोंजों आंजों मानि कानेकसनबो थाबाय थानो हाबाय बेबादिनो आरो जोङो मोजां खबर लाज्लायनो हाबाय गोदोनि दिनावथ' जेनेबा मबाइल गैयै टाइमावथ' टेलिफन थानाय टाइमावथ' जोङो जेनेबा फैसा होनानैसो जोङो लाज्लायनो गोनां जायोमोन नङा होमबा बेबायदिनो सम हिसाबै औ नाथाय दायोथ' जोङो समबो जेनेबा लिमितबो जाला जोंहाथ जेनेबा रायज्लायनो होनबानो राय्लायनो हाबाय आरो गोदोनि दिनावथ जेनेबा मबेबा मोनसे जायगायाव थांनानैसो जोङो फनखौ रायज्लायनो हायोमोन गामि एरियाफोरनिया आरो जोङो गावनि न'आव गैयाबाथ जोङो फैसा होनानैसो रायलायनो गोनां ज जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
नाथाय दानि जुगाव बेबायाददि नंला आथिखालनि जुगाव बेबायदि नङा माने गोबां सोलायनाया फैबाय आरोना दायो जोङो नुयोसै साफ्रबोनि आखायाव जोङो गंफा गंफा गंफा फन थानायखौ जोङो नुयो आरो जोङो लोगोसे इउटुब बा फेसबुकफोराव जोङो जुदि भिडिअ होयोबाथाय जोङो गोबां रांफोरखौबो आरजिनानै लानो हायो आरोना मानो होनोबा जोङो बेफोरनि फ्राय गोबां फैसाफोरखौबो खामायनो हायो आरो जोङो फेमासबो जानो हायो दानि जुगाव जोङो माबाइल
हायो हयो हायो हायो
औ आरो औ नोंथां बुंलाय
बेनिखायनो एक्सुलि बुंनो थाङोब्ला बेबो मोनसे जोंनि थाखाय माने मोजां आरोना मने मबाइलावबो नोङो थायेम हौनो हाबा मोनसे जब जुदि फनाव जुदि जों टाइमनो रोंगौबा बेबो मोनसे बेनि जब नों बेजोंबो सोलिनो हायो जुदि नों सलिनो गोसो सोरबा बिदिबा जुदि जोंनि सापस पार टाइम जब हिसाबै लाांगोन बेबस्थुखो नोङो जुदि सलिनो गोसे बा माने आजिखालि बहुत बस्तुनिफ्राय सलिनो हायो बेनो‌ आरोना जुदि सलिनो गोसोबा माने फन बुलिबा सब बुस्थुनिफ्राय नों सोलिनो हागोन सापस नोंनो जास्ट खालि आइडिया नांगोन मानिफ्राय नों सायगोन फन थाखाय फन बलि नङा एक्सुलि फनाव मोजांबो थायो हामाबो थायो बेनिफ्रायनो नों सालायनोरनांगोन मोजाङाव बाहायबानो मोजां पस्टेल हिसाबै खालामोमोन खिमान गोजान गोजानाव मानसि दङमोन। हो बे मानसिफोर दाथ सिगाङो फन गैयि टाइमाव मा बेसे खालामदोंमोन मानसिखौलाय फन गोयै टाइमा किमान टाइममोन। एसे सिटि हरदोंमोन लाइजाम हरनानै हरदोंमोन ना। दाथ लायजाम आजिखालि बेखौ बाहायला मानसिफोरा दा फन गोसो मथे हरनो हायो गोसो मथे मोनसे फट हरनो हायो गोसो मथे मोनसे भिडिअ हरनो गोसो मथेै रायलायनो हायो गोसो मथे नुजायोबो मानसिया बहा दङ बा बहा गैला आगोल बे बुस्थु गैयामोन बेनि थाखायनो आरो जों बुंख फनखौ बे बे बुस्थुखौ मोजाङै इउस खालामबाथाय मोजां आरोना बेनो आरो आंनि थाखाय बेनो आरो
बिदिबालाय नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय मालाबा मोजाङैनो रायज्लायसिगोन आरो नोंथां।
अके दे